नोंथाङा खोना हादों ना?
औ खोनादों।
औ जोबोद मोजां दा आङो नोंथांखौ ओ मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामदोंमोन।
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ जोबोद मोजां। ओ दा नोंथाङा ओरैनो दङ ना?
औ आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ जोबोद मोजां बिदिब्ला जोंनि सावरायनो गोनां आयदाया जाहैबाय आ गोदोनि सम आरो आथिखालनि सम। बेनि सायाव माबायदि सोलायबोखो बेनि बागै जों सावरायगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
औ दा नोंथाङानो एसे फोरमायनानै हरग्रोदो दे।
औ औ ओ गोदोनि सम बा आथिखालनि सम बेयो जोबोद फाराग। ओ गोदोनि समा माबादिमोन आरो आथिखालनि समा माबादिमोन बेखौ जों गासैबो मोनथिखागौ माबादि सोलिदों बा माबादि जाबोदों आथिखालनि मुगाया बा गोदोनि मुगाया। ओ गोदोनिखौनो बुंग्रोनोसै आं। ओ गोदो जोंनि समा ओरैबायदिमोन जे जोंहा गोदो आबै आबौ मोना खालि आबाद मावनाय मावनाय दांनाय खामानि बेफोरावल' गोसो होयोमोन बिसोरो बा ओ बिसोरो ओ एसेबांबो सोलोंथाइ गैयामोन अब्लाबो बिसोरनि गोसोआव ओ साननाय हनाया जोबोर मोजांमोन आरो नोंथां। ओ बिदिनो बुंनो हायो जे ओ गोदोनि समाव आबै आबौमोना अनज्लायनानै थायोमोन गोरोबलायनानै थायोमोन। बिदिनो खामानि दामानिफोराव जोबोर मदद होलायोमोन आरो ओस गंसे न'खरावबा सोरनिबा न'खराव बिदिनो मदद होलायो मोन माबा मोनसे खैफोद आफोद जायोब्लाबो बिसोरो ओ मदद होलायोमोन बा नेहैयोमोन बिदिमोन आरो। नाथाय आथिखालनि मुगाया बेबादि नंला आथिखालनि मुगाया रांखान्थिनि सायावसो सोनारो। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि मुगाया समजों खारफानांगौ जायो। समजों मावनांगौ जायो बिदिनो गोबां रोखोमै खामानि मावनांगौ जायो आरो। आथिखालनि मुगाया ओरैबायदि सोलाबाय जेरै ओ ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंजायो। जेरै खामानि मोनसे मावनोब्लाबो जोंनो हाजिरा बा फैसा होनानैसो खामानिखौ मावनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो आरोबाव बुंजाबावो जेरै आथिखालनि मुगाया सोलोंथाइनि थाखायबो जादों जौगादों। जेरैहाय जोङो आथिखालाव सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे समखौबो हगार हरनांगौ जायो। बिदिनो सोलोंथाइजों ओ साख्रि बाख्रि मावनानै जोंहा सम होनो हाया जायो। बिदिनो सोरखौबा दसे सम नांगौ जायोब्लाबो बेखौ जोङो ओ लिंहरब्लाबो मोना आरो नोंथां।
उम आथिखालनि मुगायाव ओ गासैबो सोलाय जोब्बाय जेरै ओ आगोलो जोंहा आबाद मावोब्ला मोसौजों हालेवोमोन मोसौजोंनो आबादखौ मावजोबनो हायोमोन नाथाय आ थिखालनि मुगाया बेबादि नंला आथिखालाव जोंहा टेक्टर बाहायो। ओ मेसिन बाहायो बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना मेचनजोंनो बाहायजोबो आरो आथिखालनि मुगाया।
हेलौ
माने गोबां गोबां सोलायनाय फैबाय आरो।
औ औ आथिखालाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। बिदिनो ओ आबाद मावनोब्लाबो जोंहा आथिखालाव एसेबां सम नांला।
ओ टेक्टरजोंनो एवो टेक्टरजोंनो गायनायबो दङ बिदिनो टेक्टरजोंनो आलि खोनायबो दङ बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ सोलायनाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
नोंगौ थारैनो नोंगौ। जा नोंथाङा फोरमायदों माखासे समनि थासारिजों जोंनि साननाय हनाय सोलायबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा जों गोदोनि बुङोब्ला गाहायै जों बर'फोरनि खेथ्र'आव। गामियाव रायजो जानो मोजां मोनो नालाय। गामियावनो गाहाय थानाय जायोमोन आरो बाहेरायाव जोङो टाउन सहराव फैनानै संसार जानो रोङामोन आरो दा बेनिखायनो बिसोरो गावसिनि खामानिखौ नोंथाङा जेरै एसे आवगायाव फोरमायदों ज' ज'यै मावलायोमोन अनलायनानै गोरोबनानै मोजां संसार जायोमोन।
औ
नंगौ बे सैथो दा जोङो सिगां समाव जेरै- बर'फोरा गामियाव थानाय हिसाबै आबादखौनो गाहाय माने थांनानै थानायनि जिउ खांनायनि राहा होननानै साननानै लायोमोन बेनिखायनो दा बे खेथ्र'आव जोङो मोननो हायो बर' हिनजावफोरखौ बा बर' हौवाफोरखौ ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा फाव दं आरो जाय हौवाया सेन, खखा, सान्द्रि, संग्राय
औ
खदाल, सिखा, रुवानि खामानिखौ बा खदाल दोनो रोङा सेन हेबनो रोङा खखा हेबनो रोङा साद्रि -संग्राय हेबनो रोङा बैफोरबायदि हौवाफोरा माने थाब हिनजाव मोननो गोब्राब जायोमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों।
औ आरो
आरो सानना लायोमोन जे बिसोरखौ आदुवा होननानैबो जों सानना लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ
औ
आरो हिनजावफोरनि बेलायावबो बिदिनोमोन सासे हिनजावा जेब्ला सि दानो रोङा बा औ ना गुरनो रोङा बिदिनो फोथारनि खामानि जेरै- माइ गायनाय बा ओं माइ हानाय बा मा होनो जों बेसर फुनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि रोङाब्ला बैफोरबायदि हिनजावाबो माने हाबा जानो गोब्राबमोन आरो बिदि होननानै जों खोनानो मोनो बेल' नङा जोंहा बेनिखायनो बर' आइजोफोराबो आरो हौवाफोराबो माने सम संसार जानायाव गोनां जानाय फारफ्रोमबो खामानिखौ समजों लोगोसे सोलोंनानै लायोमोन आरो नोंथां बेनिखायनो जों आखा-फाखा सा साफ्रोमबो सुबुंखौनो आखा-फाखाखौ मोननो हायोमोन सिगांनि समनि जोंनि बर'नि मानसिफोरखौ
अ नंगौ
बेयावल' थाबथानानै थायाखै जोंनि बर'फ्रा दा खौबो बारनानै पास जानानै थानो दा बर'फोरा ओरैबायदि मोनसे मा होनो सिगां समाव संसार जानायखौ जों नोजोर होयोबा नुनो मोनो। हेथु जोंनि आयदायानो सिगांनि आरो दानि आथिखालाव माबायदि सोलायबोखो बेखौसो सावरायखादों नालाय
औ
ओम दा जोङो सिगां समाव नुबावनो हायो जेब्ला मोनसे नखराव माहाजोन मानसि बा बेहा हाया गोबां ओ बेहा गोबां माने आबाद मावनाय जायो अब्ला जोङो दाहोना लानाय जायोमोन मोनसे न ओ साथाम साब्रै दाहोना लायो आरो मोसौ गुमनो थाखाय लावखार थायो आरो मानसि गथ' नायनो थाखायबो जों बखालिबो लाना लायो होननाय बेबायदि माबाखौ मोननो हादों आरो समखौ बेजों लोगो से दाहोना रुवाथि माहाजोननि माखासे नखराव ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय बा खामानि मावनो थाखाय माइ गायनो थाखाय सिला सिमनो थाखाय जोङो रुवाथि नोङा होमबा नोंथां आथिखालाव थ' मोननो थांला दाहोनाबो मोननो थांला रुवाथिबो मोननो थांला बेफोरबायदि मानसि लानानै नख खर संसार जायोमोन आरो बेबायदिनो ग्रोम ग्रोम बयबो मानिलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरा माने संसार जायोमोन आरो आथिखालनिखौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला बेनो आथिखालाव जोङो गुबुन हारिया जेरै जौगानो साखाफारा जागासिनो जोंबो आथिखालनि दानि बर'फोराबो समजों लोगोसे जौगानो सोलोंदों जेरै बिजाब फरायनाय आरो बिजाब फरायनानै साख्रि खालामनाय फालांगि खालामनाय आरो आबाद मावदोंब्लाबो गोदान मुगायै आबाद मावनाय जेरै जों सिगां समाव ओ सरखारि हासार जेरै रासायनारि हासार बेफोरबायदि हासारखौ माने बाहायनो रोङामोन आरो बेनिखायनो जोङो गोदान गोदान हादान नागिरनानै आबाद जानायनि सुबिदाखौ लानानै गोदान गोदान हादोरसा जानायखौ जों नुयो‌ मोन आरो नोंथां नैबे आथिखालाव दा हादान जानोबो जोंहा जायगा गैला खाबु गैला आरो हादान जानाया बिराद मोनसे गोरा खामानि जाय जायगायाव नोङो गामियाव थाखानाय जेरै ओ मा होनो बारि बागान बेफोरबायदि गामि गोजामाव थाखायो नाथाय हादानाव बेफोरबायदि ओ लामा गैया स्कुल गैया कारेन गैया ओ हसफि ताल गैया माने फारफ्रोमथिंबो जेंना आरो लोंनो थाखाय दै गैया थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय लामा गैया दा बेफोरनि थाखाय माने गोबां जेंना जायो आरो हादान जानायाव नाथाय आथिखालनि बर'फोरा बेफोराव माने बारा गो सो होलिया ओ गासिबो सहर मोखां थानोसो आथिखालाव गोसो होनायखौ जोंनो नुनो मोनदों बर'फोरखौ बेबायदिनो जोंनि आथिखालनि बर' आइजोफोरखौबो जों बुंनो हायो समजों लोगोसे बिसिनि साननाय हनाय मावनाय दांनाया सोलायदों गोदो गाननो थाखायल' सिफोरखौ दानाय जायोमोन हौवानो गामसा गैया गामसा सोंनानैल' दायोमोन ‌। न'आव गाननो थाखाय गावनो दख'ना गैया फिसानो दख'ना गैया बेफोरबायदिखौल' माने एफा एफाल' दानाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि खामानिखौनो जोंनि बर' आइजोफोरा माने बाजाराव फाननो थाखाय बा बेजोंबो रां खामायनो हायो होननानै आथिखालाव ओ उइफिं खुलिनानै मानसि सि दानो ओ लिंहरनानै रां होनानै दाहोनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बे खौ बाजाराव फाननानै जों मुलाम्फा खालामनायखौ मोननो हायो आरो बेनिखायनो आथिखालाव जों ओ बाजाराव जोङो सिफोरखौ गोबाङै बायनानै मोननो हासै आरो नोंथां। आरो ओ बुंनो हाबावो गोदो आखाइजोंनो खुथार खुथार सिफोरखौ दानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ मेसिननि मुगा सफैनाय लाइ आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो साफा सानैया मेसिनजों सि दानानै सि सोरजिनो रोंबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरनो जोंनि गेजेराव गोबां सोलायनाय फैबाय आरो। दा बिदिनो नोंगौ मोजां बेबायदिनो सोलाय सोलायनाया जोंना ओ सैथोखा जेराव सोलायनाय गैयाब्ला बे मोनसे माबायानो जिउ गोनाङानो नङा आरो नोंथां ओंखायनो सोलायनाया थाथारगोनखि आरो समाजाव अब्ला नोंथां जोङो बे गुसुं समनि गेजेरावनो जोंनि बर'फोरनि संसार जानायाव माबायदि सोलायनाय बेनि बागै सुंद'यै मि मिथिनो मोनबाय जोंहा बे बिराद गिदिर आयदा बेखौ जों बे खिनि समनि गेजेराव फोजोबनांगौआ गोरलै नङा होमबा। ओंखायनो जों सम समखौ नोजोर होनानै बेखिनि सावरायनायनि गेजेरावनो जों लाखिथ'नाय जासिगोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ।
औ नंगौ दे बिदिब्ला आंनि फ्राय नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय दे।